औ नोंथां। खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
नोंथांनिाव आङो दानाय लुनायनि सायाव ओ मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो लुगैदोंमोन? नोंथाङा आङो खोन्थानो हागोन ना?
अ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' हो जेने बा आङो गोदोनि खौनो बुंनांगोन नङा होनब्ला दायोथ' दानाय लुनाया गोबां खमायबोबाय आथि खाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला ओ जों गाव दानानै गावनोथ' दानिया गाननायखौ नुनो मोनला हाथाय बा सो बायनानै गाननायखौ नुयोनो नुनो मोन नंगौ ना नोंथां औ आं दायो गोजामनि बाथ्राखौनो बुंनो नांगोन। ओ जि दानाय लुनाय हाबाफारिया बर' हारि आरो हारिमुनि मोनसे आयना नांगौना औ गोदोनि फ्रायनो बर' हिनजाव गोबां गावनि गोसो बायदि रं बिरंनि बायदि गाबनि जि जोम दानानै गावनि आरो न'खरनि गोनांथिखौ सुं बिदिनो ओ गावनि सुबिदा बायदियै ओ खालामना लादों आरो माने। गावनि नांगौखौ सुफुंबोदों। ओ गोदोनि मानसिफोरा बेसेबांनो गावनो गाव दानानै लानानै लायोमोनब्लाबो ओ नाथाय बिसोरो फालांगिनि बागै खोथानो सानामोन बिसोरो गावनि ओ देहानि बागै गाननाय जोमनायनि खोथाखौल' सानोमोन नाथाय दानि ओ बेलायावसो जुदि ओ नायनो थाङोब्ला फ्राय दायोब्लाबो बिसोरो फालांगिनि थाखायसो दायो नंगौना औ बर' हारियानो ओ इन गोदोनिफ्रायनो नायनो थाङोब्ला बर' हारियानो इन्दि एम्फौ फिसिनाय खुन्दुं लुनाय आरो जि दानाय सल'खौ मावजेनदोंमोन जारिमिनखौ संदानोब्ला जेनेब्ला भारत हादराव ओ बे दानाय लुनाय हारिमुवा सानजा हालामनिफ्राय फैदों होननानै जों साननानै लाजायो आरो बे जि दानाय लुनाय ओ सिल फोरनि सल'आ मोनसे ओ आखाइ सिल्प' बा आखाइनि हाबा महरैबो जों बेखौ नायना नायनो हायो नंगौना औ इदिनो गोदो गोदायनि समफ्राव जरासे जि दाना दिहुननांगौआबो जोबोद दुखु गोनां बा बाथ्रामोन बै समाव गोजाम दानाय लुनायखौ नायनो थाङोब्ला दै ओ बै बुब्लियाव दानाय लुनाय आइजें आयलाफोरखौ न'आवनो बानायना लायोमोन फास्टाव। ओ जि दानो थाख थाखाय खुन्दुंनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय ओ खुन आबाद मावनाय बेनिफ्राय खुन्दुं लुनानै इन्दि बिफां गायनानै इन्दि एम्फौ फिसिना बिनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुना जि दानो गोनां जायोमोन गांसे दि ओ जि दिहुननांगौब्ला गोलाव लामा हान्थिनांगौ जायो ओ बे खुन्दुं एबा जिफोरखौ गाबगानांगौब्ला मिथिंगायाव मोननाय बिफांनि बिलाइ बिगुर फिथाइ आरो मा होनो ओ फिथाइनि बिदै आरि दिहुना गाब गान गोनां जायोमोन आरो आरो ओ लावखार आरो ओ मा होनो बेखौ ओ दबा खारिना मायबा होनोमोन बे बिफांनि बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि बिदैयाव जिखौ सोमहाबना रुयोब्लालायनो गोसोम जायो ओमफ्राय आरो बे ओ गाबगानाय दे ओमफ्राय ओ खान्थाल मादा आरो मा होनोमोन बेखौ थागिर थाइगिर मादाखौ देग्लिनानै दैजों गलायनानै सोमहाबना रुयोब्ला मा रुयोब्ला गोजा गाब मोनो बेनिफ्राय मै मै फ्राय फिथाइखौ एबा हालदैखौ गोथाङै देग्लिनानै दैजों गलायनानै जिखौ सोंहाबना रुयोब्ला गोमो गाब मोनो मैथा फिथाइखौ देग्लिनानै दैजों गलायना जिखौ सोंहाबना रुयोब्ला मैथा गाब जायो बेबायदिनो गावनि गोसो बायदि ओ बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौनो कालार बानायनानै गाब बानायनानै जियाव खुन्दुङाव गाब गाननानै बेबायदिनो जि दानानै लायोमोन आरो बरफोरा बै समाव
उम
जि दानायनि सिगां जेनेबा ओ खुन्दुं जगार खालामनांगौब्ला ओ बिनि सिगां एम्फौ फिसिना एबा खुन बिफां गायना खुन्दुं लुना दिहननायाव गोबाव स समनि गोनांथि जायोब्लाबो बिसोरो खस्थ सैनो गोनां जायोब्लाबो जेने थेनेब्लाबो खुन्दुंखौ दिहुननानै जि दानानै लायोमोन आरो मानोना इन्दि एबा खुन्दुं ओ खुन्दुं लुनांगौ जायोब्लाथ ओ गोलाव प्रसेसिं नङा होमबा ओ गोलाव गोबाव स सम लायो बेनिफ्रायनो ओ आरो बिदिनो ओ नाथाय दानि मुगायाव एसे बेलेग जायो आरो दानि मुगानि जि दानाय होनना बुङोब्ला आथिखालाव बायदि रोखोमनि गाब गोनां खुन्दुं हाथाइसालियावनो मोननो थाङो नंगौना गावनि गोसो बायदि गाबनि खुन्दुं बायनानै बायदि मैयारि आगर एरखांना गानो जोमो सिगां समफ्राव नाथाय सालजोंनो जि दाना दिहुनोमोन बियो दायोब्ला नाथाय दानि आरो बाजारफ्रावनो गासैखौबो मोनजोबो ना अ नोंथाङा आंनि साय आरो बांसिनै बुंनो हागोन नामा
अ आं‌ नोंथांनो ओ‌खोन्थानो सानदों ओ गाननाय जोम जानाय होनब्ला जोंनि बर ओ बर समाजाव बेफोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो दोंखा हायोमोन गाननाय जोमनायखौ जोंनि‌ बर समाजनि दा हिनजाव‌ माहारि हालि फोरानो ओ दानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन दानियाथ जोंनि जा सि दानाय दा जा दारिमिन बे दारिमिनफोराव बांसिन दानायाथ जेनेबा हिनजावसा हौवासा बेफोरदि गैया दारिमिनफोराव हौवासाफोरखौबो दानायखौबो जों नुनो मोनो नाथाय गोदो नोंथां होननाय बेबायदि जों जेनेबा सि दानो थाखाय जोंथ' खुन्दुं नांगौ नङा होमबा बे खुन्दुं खौ जों मानिफ्राय मोनगोन होनब्ला नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा ओ जों गोदो गोदायनि जा जोंनि जे आजौमोना जा खुन्दुंखौ दिहुनदों मारै दिहुनदोंमोन ब्ला ओ बिथांमोना दा खुननि खुननिफ्राय बिथांमोना खुन्दुं बानायदोंमोन बेनि ओमफ्राय दंफां बा बायदिसिना ओ मुवाफोरनिफ्राय बिथांमोना दंफांनि बेजे बेजेनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरो खुन्दुं बानायनानै ओ सि दादोंमोन आरो नाथाय ओ बे जाखिनि बिथांमोना जा खुन्दुं बानायबाय बेजे बा खुनफोरनिफ्राय आरो बेफोराव माने जेबो गाब गैयामोन आरो बिथां होननाय बायदिनो ओ बिदि ओ खुन्दुंफोराव गाबहोनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मिथिंगानि हेफाजाब लानानै बायदिसिना बिफां बिलाइफोरनिफ्राय ओ खुन्दुं बानायनानै बिथांमोना गावनि गोसो बायदि जि जादोंमोन जोंनि जा जोंनि जा जों मालाबाफोर सल' फरायोब्ला बा जोङो जोंनि खायसे खायसे बिजाबफोराव जों मोननो मोनो नुनो मोनोदि ओ जोंनि सिगांनि जा बिराद मान माने मा होनो बेखौ बिथांमोना गावसोरनि जा जि दानाय समाव ओ माबेथिंबा जिब जुनारफोर बिरलाङोब्ला बे जिब जुनारफोरनि माने सावगारिखौ गावसोरनि बेयाव जों एरखांनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो ओ बिथांमोननि जाबाय आसागि सागि ओ नों नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बेखौ ओ बिथांमोना जोबोर सि दानाय बा दानाय लुनायफोराव जोबोर ओ रोंगौथि गोनांमोन ओ बिथांमोना जा बिथांमोननि न' सात थिं लायनो दाउफोर बिरलाङोबा बायदिसिना सिना बिरलाङोब्ला बिथां बिसोरनि मा होनो बेखौ सावगारिफोरखौ गावसोरनि जिफोराव आवगर महरै ए मोननो आरो ओ बिदिनो आं आगरनि सायावबो नोंथ नोंथांमोनाने नोंथांनो आङो एसे फोरमायनो होननानैसै दा जोंनि ओ दा जोंनि बर'फोरनि जि दानाय-लुनायफोराव मोनैसो आगरफोरखौ जों नुनो मोनो अ जे जेरै फारौ मेगन, दिंखि सा बिबार बिनिफ्राय थाइगिर बिबार हाजो औ हाजो आगर बिदिनो बायदिसिना फारौ मेगन खौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो बायदिसि सिना आगरफोरखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय बेखायनो जोंनि बर' समाजाव जि दानाय लुनायफोरा दंखायोमोन आरो। बेनिफ्राय दाथ' बेबायदि जेनेबा खुन्दुं बायना रावबो खुन्दुं जेनेबा गावनि आखाइजों बिदि ओ खुन्दुं बानायनानै रावबो बर'नि जि जिखौ दालिया दानियाथ' बाजाराव मोननाय जि ओ बाजाराव मोननाय ओ जाखिनि खुन्दुं गाब बायदिसिना गाब गोनां बेफोरनिनो सानैसोआ दायो नाथाय बांसिनानो ओ बा हाथाय बाजाराव जाखिनि जि बायना मोनो बे बेफोरखौ माने ओम गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बर' समाजाव ओ बिथांमोना बर' समाजनि जाखिनि सि दानो गोरों बा सि दा गिदिर बिथांमोना ओ बायदिसिना माबा मा होनो बेखौ हो गावनि आखाइजों आगर बायदिसिना एरनानै ओ बिदिनो हाथाय बाजारफ्रावबो गोदालायनो फानो मोनो आरो दाबो फानो ओ जेरै ओ आर'नाइ आर'न आर'नायाबो मोनसे जोंनि बर' समाजनि मोनसे गोबां ओ नेरसोन होबोनाय बा बेखौ जोङो मा होनो एखो देरहानायनि मोनसे मुसुखाबो होननांगोन गोदोलायनो ओ जोंनि बर' समाजनि जा जोहोलाव बिथांमोना बे ओ बर' समाजनि जोहोलावफोरा ओ दाव दावहा नांनो थाङोब्ला बिथांनि बिसि एबा मोजां मोजां मोननायफोरा हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुननानै बिथांमोना आर'नाय गानहोहरनोब्लाासो मालाय मा होनो बे बिथांमोना दावहायाव देरहानानै फिन फैफिनो मोनो आरो बेफोरखौ माने जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय जायो बेखोनो आर'नाइखाबो जोंनि बुहुत ओ मान गोनां जि ओ लोगोसेनो आर'नाइ जा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफ्रा ओ बिदिनो जि जिटेक मोनबाय आरो जोंनि गासैजोंबो जों मिथिजाबाय बिदिनो जोंनि बर' समाजनि जा गाननाय जोमनाय बेफोरफोरखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हायोब्ला जोंनि गासैनिबो मोजां आरो ओ नोंथांनिफ्राय बेफोरदिनो गोबां बाथ्रा मिथि मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बेफोरदिनो उन उनफोरावबो गोबां सोंथिनि फिननाय आ नोंथाङा आं होगोनखौ आं आसा खालामबाय गोजोन गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथों